हेलौ नोंथां।
औ खोनादों दे।
अ' ओ नोंथाङा मा खालामगासि? दङ'?
अ दा ओरैनो दं जिरायनानै। नोंथाङालाय?
औ दङ आंबो नोंथा। औ नोंथां। जों कल हरनायनि जाहोनानो जादों। ओ जौ बानायनाय बर' र' बर' हारियाव जौखौ बोरै बानायो? बिनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना नोंथां? औ बिदिब्ला जौ बानायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा नोंज नोंथां।
नोंथाङा फोरमायना होलाय एसे।
औ जौ बानायनाय होनोब्लाथ' जोंनि गोदो गोदायनि फायनो बर' सुबुं फोरा जौ बानायो। नङा होमबा नोंथां? गोदो गोदायनिफ्रायनो जौ बानायनानै बर' सुबुंफोरा मा गाव गावनि जिउ खुंबोनायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा? औ जौ औ जौ खौ बोरै बानायो होनोब्ला जोंङो गिबियावनो जौ खौ ओ मोखोना बिलाइखौ खानानै लाग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां? मोखोना बिलाइखौ औ। मोखांना बिलाइखौ खानानै बेबायदिनो जोङो ओ बे औ दिंखि एबा दिंखि एबा बिदिनो उवालाव देनानै गुन्दै खालामनानै लानांगौ औ बिनि उ माइरंखौ सोमनानै माइरंखौ खौ सोम माइरंखौ सोमनानै जोंङो मा ओम माइरंखौ सोमनानै जों गुन्दै खालामनानै मा बेजों ओ मोखोना ओ मोखोना बिलाइजों मिक्स खालामनानै जो जों ए जुमायाव फोनाय एमावखौ बानायनाय जायो आरो ना नोंथां। औ औ बेबायदिनो जोंङो जौबानाय गायनो थाखाय ओ माइरं नांगौ जायो। जायखौ जोंङो माइरं एखुर होननानै बुंनाय जायो। बेयो बेखौ जोङो गला एबा खाथिनि हाथायफोराव बायनानै लाबोनानै जोंङो मा न'आव ओ जिखुनु दोआव संनाय जायो आरोना नों
उम जायो।
औ बेबायदिनो जोंङो मा सं संखांनायनि उनाव जोंङो मा बेखौ गुवार एबा लांदां जायगायाव बा प्लास्टिक एबा धाराफोराव जोंङो बनानै मा ओ बनानै बेबायदिनो जोंङो ओम आइ ओ बेबायदिनो जोंङो मोखोना बिलाइ जों बानायनाय। माइरं जोंबा एमावखौ जोंङो फोननानै मा बेखौ खाथबना दोननाय जायो आरोना नोंथां
उम
अखा खाथबना दोननानै बिनि उनाव बेखौ सानसे बा साननैनि उनाव जोङो बेखौ ओ ओं ओ खान्थायाव सोनानै जोङो सावनाय जायो आरोना नों सावनानै जोङो ओ बेबायदिनो ओ सावनानै जोङो बेनिफ्राय ओंखारनाय जि जायखौ जोङो सेरेब होननानै बुंनाय बेयो नङा होमबा नोंथां अ बेखौ जोङो सेरेबखौ जोङो बेबायदिनो बथलाव सोनानै दोननाय जायो बेबायदिनो जोङो सेरब खौ फाननाय जायो आरोना नों ओं बेबायदि बिदिनो गोदो गोदायनि सुबुं गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बे ओ जौ बानायनाय खान्थिया बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ आथिखालावबो जोङो मा बेबायदिनो गोबां जौ बानायनानै बेफार फालांगि खाला जौबानाय जौ नि बेफ फार फालांगि खालामनानै गावबा गावनि जिउ ओ न'खराव सुंथानाय जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां औ बेबायदि बिदिनो जोंनि बर' समाजावल' नङा गुबुन हारिनि ओ सुबुंफोराबो आथिखाल आथिखालाव गोबां जौखौ बानायनाय जायो बेबायदिनो ओ बाननाय जाया आरोना नोंथां दा आथिखालाव गोबां नुनो मोनसै थै अ बेबायदिनो जोंनि बर' बर' सुबुंफोरा जौखौ बानायनानै ओ जोङो टाउन सहरावबो गोबां फानहैनायखौ जोङो आथिखाल नुनो मोन्दों ओम बेबायदिनो जोङो जौखौ
उम।
फाननानै जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो ओ बेबायदिनो जौखौ ओ बेबायदिनो रां खामायनायनि रां खामायनानै गोबां गाव खौ नखरखौ सुंथानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां। उम आथि खालाव गोबां सुबुंफोरानो जौ लोंनानै गोबां खहाबो जाबोदों। नङा होमबा नों थां? औ बेबायदिनो औ बेमार आ जाराव गोलैदों। बेबायदिनो जों लामा बेबायदिनो बांसिन लोंनानै जोङो नाङिखौ नाङिखौबो जोङो बांसिन लोंनानै माला मा समाव गोलैनानै मा जों जोंनि ओ बेसेन गोसा जिउखौ खोमानायना खोमानांनायखौबो जों नुनो मोनदों। औ बेबायदिनो जोङो उम खा ओ जौ लों जौ लोंनानै बेफोरबायदि खालामनायखौ जों आथि खालाव गोबां नुनो मोनदों। आरो आथिखालाव ओ गोबां लाइमोन-लाइमोन-लाइमोनफोराबो गोबां आथिखालाव जौ लोंनानै बेफोरबायदिनो ओ गाव गावनि बेसे गोसा जिउखौ लामा ससेयावनो खोमानांनायखौ जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनदों
उम उम।
बेबायदि ओ लाइमोन बैसोआवनो गोबां जौ लोङा लासिनो बेबायदि ओ बेबायदिनो जौ लोङा लासिनो जोङो मा गाव गावनि खामानियाव गोसो होनानै थानायाबो जोबोर मोजां आरोना नोंथां। बेफोरबायदि बेसेन गोसा जिउखौ ससेयावनो खो माना लांनांनाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। बिनिखायनो जोङो ओ ओम बेवहायनो लाइमोनफोरनि थाखाय जौआ ओ ओ जौवा बुंनो थाङोबा गाज्रियानो बेबायदिनो थेवबाबो जोंनि बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नंङा होमबा गासैबो औ बेबायदिनो जोंङो जौखौ बानायो ओ बे बानायनानै जोंङो गोबां रां खामायनोबो जों जौ बानायनानै गोबां रां खामायनायखौबो जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां औ बेबायदिनो जोंङो ओ जौखौ ओ बेदिनो ओ आथिखालावथ' ओ बेबायदिनो गोबां टाउन सहरफोराव जोंना बर' सुबुंफोरा हटेल बायदिसिना सिना होनायावबो जों गोबां जौ फाननायखौ नुनो मोन्दों नंङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो जौ फाननानै ओ फा फाननानै जोंङो गुबुन हारिनि सुबुं गुबुन हारिनि सु सुबुंफोरनो जों बेसेन गोसा रांङाव फाननानै मा गाव गावनि जिउखौ सुफुंनायखौबो नुनो मोनदों औ बेबायदि बिदिनो जोंना ओ जायखौ जोंङो एमाव होन ओ मा होनो एमाव होननानै बुंनाय जायो जौ जौआव जौआव होफानाय एमाव बेखौबो जोंङो मा ओ बेबायदिनो माइरं सोमनानै बे बेबायदिनो गुन्दै खालामना बानायनानै जोंङो ओ खाथि खाला हाथाय गलाफोराव फाननायखौबो जों बर' सुबुं नुनो मोनदों आरोना नोंथां बेबायदिनो गोदोनि सुबुंफोराथ' जौ बानायनो थाखाय ओ मा ओ दिंखि एबा उवालाव औ दिंखियावसो बांसिन देयोमोन नालाय गोदोनि सुबुंफोरा आथिखालाव औ जोंना मा बिगियानारि जुग जाबाय नालाय नोंथां औ गोबां जन्थ्र'बो ओंखारबोबाय बेबायदिनो मेचिन जायखौ जोंङो खम समनि गेजेरावनो मा गोबां गोबां बेबाय दिनो। माइरं बा बेफोरखौ गुन्दै खालामनानै खम समनि जों गोबां ओ बेबायदिनो एमावफोरखौ मुलाम्फा खालामनो हायो आरो। जोंना औ बेबायदिनो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो ओ जौ बानायनानै ओ बेबायदिनो ओ गाव गावनि जिउ खौ सुंथाबोनायखौ नोंथाङा नुनो मोन्दों जानांगौ। औ बेबायदिनो नोंथाङा बेफोरबायदि गाव गावनि ओ माबायदि न'खरखौ सुंथाबोनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ जौ जोंनियाथ' जौखौ दा जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो न'खरावनो बानायनाय जायो न'खरफ्रोमावबो। मानो होनबा जौखौ जोंनिया जै जेनेबा जोङो फोथाराव एसे खामानि मावना फैनायलाय जेरै जोंनि बोराय बुरै जेरै फोथाराव खस्थ' खालामना मावनानै फैनानै एसे एसे न'फोराव बानो थाखाय एसे एसे लोंफैयो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
आरो बेनि अनगायैबो जोङो जेरै दानिया जौफोरखौथ' जोंनिया फुजा फाथाल आरियावबो बाहायो। जेरै गोबां फुजा फाथालफोराव बो बाहायनाय जायो जोंना जेरै जोङो बाथौ फुजाफोरावबो जोंनिया जौ बाहायो जौखौ जोङो थोगि सोगि हांनायनि उनाव एफा एनै लोंनाय नुनो मोनो आरो ना। उम। थबिदिनो जोङो जौफोरखौ एसबारा एसफा लोंनोबो नाङा। एसें नियमनि मो मोजाङै लोंनानै मोजाङै थायोब्ला मोजाङैनो थायो आर ना देहाफोराबो। बिदि जेरै लोंनानै जोङो जेरै जेराव मेराव आब साब बाद खालामलाबाय थानाय जायो जौफोरखौ एसे एफा लोंनानै बा मोजां जायो आरो ना। मानो नांगौनि बारा लोंनायाबो हामा।
औ हामा औ।
जोंनि देहाखौ गोबां बेमार आजाराव खोलैलाङो जोङो नांगौनि बारा जौ सेरेब लोंबा, उम उम बिदिनो जोङोहाय, एसे एसे लोंनांगौ आरो ना ए मोजां एफाबो लोंनाङा उम आरो दानियाथ' जौ बुङोब्ला जोंनिया नै न'आव बानायनायल नङा आरो बेलेग गुबुन गुबुन जौबो दङ नालाय
नोंगौ गुबुन गुबुन औ
हायोबा बेफोरखौ लोंनाङा आरो ना, हायोब्ला जों दा न'खराव बानायनाय जेरै सेरेब जौ बिदै बेफोरखौनो न'खरावनो बानायनानै एसे मिथिंगानिफ्राय बानायनो नालाय बेफोरखौनो एफा एनै मोजाङै लोंनांगौ आरो ना?
औ नंगौ नोंथां
बेफोरखौ बा जेरै जों दा वाइन सपफोराव मोननाय बेफोरो जौफोरखौ लों, बेफोरखौ लोंनानै देहाखौ खहा खालामस्लायस्लाय न'आवनो बानायनानै ए बायनाय गावनि देहायाबो मोजाङै थायो,
औ नंगौ बेफोरावथ' ओ ओ बेबायदिनो द' कान गलाफोराव मोननाय ओ जौफोराथ‌' गोबां एर कहलबो होनाय जायोना नोंथां बेबायदिनो एसे बेयावनो फि फेयो नालाय बेबायदिनो जों जोंनि जिउखौ खालामो आरो ना नों थां बेबायदिनो औ बे बेफोरबायदि ओ जौखौ बायनानै लोंस्लाय स्लाय जोंनि न'आवनो बानायनाय जौखौ लोंनायानो साबसिन आरोना नोंथां औ नंगौ,
उम बिदिनो जोङो न'आव बानायनायानो मोजां आरोना, जेरै न'आवबो जोङो बानायनानै एफा एनै जेरै दा दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोराव फोथाराव खामानि मावनाय मानसिफोरा, गोबाङानो जेरै जोंनि न'खर न'ख हर जौ सेरेब नागिरफैयो आरो ना, बेफोरखौ जोङो बेफोरखौ फाननानैबो जोङो एफा एनै रां मोनो। बेफोरजोंबो जोङो जेरै बोरैब्लाबा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि गोबाङानो बिदि सेरेब खावनानै न'खरफोरखौ सोलायगासिनो दोङो आरो ना।
औ नंगौ औ नंगौ थारैनो सैथो नोंथां बुंनाया।
जेनेबा फायखारिफोरा फैयै फैयै जेरै जों गामिफोरनिफ्राय फानना लांनानै खम दामाव बायना लांनानै आरो नोगोरफोराव एसे गोबां दामफोराव फानहैयो आरोना।
औ नंगौ औ
इदिनो बिसोरबो गोबां मुलाम्फा लायो।
औ औ बेबायदिनो जोंनि ओनसो लाव ओ बेफार फालांगि खालामनायाथ' जोंनि ओनस एसे खम नालाय नों थां बेबायदिनो जोङो औ बेबायदिनो गोजान जायगायाव फानहैबा जोङो मा ओ ओ गोबां मुलामफा बारा मोननो हायो आरोना रांखौ जों जों बेसेनखौ बांसिन मोननो हायो बिदिनो जोङो जिउ एबा जौ फाननानै बा जों गाव गावनि न'खरखौ सुंथानो हायो आरोना नों थां औ नोंथां बिदि दिब्ला जोंनाथ' स माबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां औ बि दिब्ला नोंथांजों ओ जौ बर'नि जौ संनायनि बागै रायलायनानै जोबोद गोजो जोननाय मोनफाय नोंथां औ। बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा?
औ दे होमबा दे दे